अ हेल'।
अऔ नोंथां।
अ हेल' नोंथाङा दा। फ्रि ना नोंथां।
औ फ्रि नोंथां।
अ नोंथाङा दा जेबो उसुबिदा गैया ओमबा नोंथां।
ओहो उसुबिदा गैया नोंथां।
अ नोंथाङा ब्ला जेबो उसुबिदा गैयाबा नोंथांजों फंनैसो सावरायजागोन ना नोंथां।
अऔ अऔ नोंथां सावरायजागोन।
अ होबा जोङो दिनैनि सावरायनायनि ओ फारसे आवगायलांसै नोंथां।
अऔ अऔ दे नोंथां।
आं गिबियावनो नोंथांखौ फंनैसो सोंग्रोनो सानबाय नोंथां। ओ जोंनि सावरायनांगौआ जाहैबाय ओ हान्था मेला बा लामा। लामा जेरै एै। हान्था मेला होनना बुंनाय लोगो लोगो जों दिनै लामाया जोंहा।
अऔ
जोंनि गामिनिफ्राय गुबुन गामि थांनाय लामा बा मोनसे सोहोरनिफ्राय गुबुन मोनसे थांनाय सोहोर नङा होमबा बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोङो हान्था मेला बा बे लामाजों जोङो थाङो। दा बैफोराव माने माखासे से दिनैसिमबो माखासे ओ जोंनि हान्थामेला लामाफ्रा। माखासे गोबां उसुबिदाव। गोग्लैनानै दं गुबुन फारसेथिं जोङो मोजांखौ नुदों खिन्थु मा गुब गुबुन फारसेथिं जोङो गाज्रि जोंनि बांसिन बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलनि खोथाखौ आं दिनै बुंनो थांसै गामि सोहोरावथ' जोङो जेनेबा गोबां मोजां बिसोरनियाव जेरै। ओ आजिखालिथ' गोबां रोखोमनि हान्था मेला लामाखौ बानायो जेरै। ब्लेक टफिंबो बानायो। बेजों लोगोसे सिसि ब्लक बानायो बेजों लोगोसे धालाय धालाय बा फाखा बेखौबो बानाय नङाबा।
औ औ नंगौ नोंथां।
अऔ। दा सोहोर सोहोरावल' गोबां बेफोर ओ जौगानायखौ नुदों बा- सोहोर। बिफोरावल' बेफोरो माने बांसिन बा बांसिन जाबायानो थायो बिसोरनाव माने बा य बिनिफ्राय जोंनि गामि लामायाव माखासे हान्था मेलाफोरखौ जोंओ मोजां नुवाखै माने ओमफ्राय माखासे मा बे गामिनिबो। बै गामि थांनो माखासे बेफार फालांगि मावनो ओ बा गावनि ओ जिउ राहाखौ खुंनो थाखायनो बा गावनि गथ' गथायाइ स्कुल ओ कलेज। जावलांनो गारि मटरजों जों थांनो एम्बुलेन्स थांनाय फैनायनि थाखाय जोंहा गोबां असुबिदा जायो माखासे गामि। ओरैबायदि जायो जे जोंहा औ गेजेर गेजेर दालांबो गैया माने हान्थाामेला बा माखासे दैफोरखौ बारनो हानाय उसुबिदाफोर माने ओरैबायदि सु ओरैबायदि उसुबिदा माने जेबो जोंहा सुबिदा गैया बायदि जानानै दं माखासे औ ओरै-ओरैबायदि जायो जोंनि गामि ओन जे लामाफ्रा ओइ हान्था मेलाफ्रा जे दुब्लिजों माने जे थांनांगौ जायो नङाहोमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
आरो दैज्लां बोथोरावथ' बुंनोनो नाङा माने दैज्लां बोथोरावबो जोंहा ओरैबायाददि उसुबिदा जे दैज्लां बो थोराव होनना बुंनो थाङोबाथ' जों दिनैसो माने लामा मोजांजों जों थाबायनो मोना माने ओरैबायदि जोंनि गाज्रि दिनैसिम कन्दिसनफ्रा माने बेबायदि जानानै दं नों थांङा दा माखासे हान्था मेलाया मोजां जायोब्लासो जोंहा गोबां ओ मुलाम्फाबो जायो नङा होमबा।
औ औ नंगौ नोंथां
नोंथांङा माखासे फोरमायनो हागोन नामा जे सोहोरावल' बिदि लामाया हान्था मेलाफ्रा मोजां जानानै जाबो इसेबां मानिएथबां बेबादि ओ गाज्रि बा बेफोरखौ मोजां बानायनोब्ला जों मा मा खालामनांगोन।
औ
औ नोंथाङाथ' आंनो जोंनि माखासे गामियारि थासारिनि जाखिनि हान था मेला लामा सामा बेफोरनि बागैओ फोरमायनानै होलांबाय जे जोंहा दासिावबो जोंङो नुनो मोनो जे जोंनि खाय फा गामिनि लामाफोरा मानेओ जेरै नोंथाङा बुंदों नोगोराव सोहोरफोरावल' गोबां माने लामा सामा गासैबो बिथिङावनो जौगानाय ना थाय गामि ओनसोल गामि सिङावहाय गोबां लामाफोरा माने आथिखालावबो माने जौगाया खै नङा होमबा नोंथां जाउनाव माने जोंङो जोंनो जोंथ' मिथिखायो जेराव जोंहा बेफार फालांगि थांलाय फैलाय सु बिदानि थाखाय जोंहा लामाया बेसेबां गोनां बै लामाया माने जोंना जेबो उसु बिदा गैयाब्ला जोंङो बेवहाय माने गोरलैयैनो हान्था मेला खालामनो हायो नङा होमबा। औ माने जोंहा जुदि लामाया बे फोरबायदि ओ आथिखालावबो जोंङो हाब्रु हाला बेफोरबायदि जायोब्ला जोंहा गोबां जेंनाजों मो गा मोगि जानांगौ जायो। ओ जेरै जोंहा औ स्कुल फरायसालिफोराव थांनायावनो जा ओ माने गोबां माने जेंनाजों मोगा मोगि जा यो लोगोसेनो जोंहा जोंङो जेरै माखासे ओ हान्था मेला हिसाबै जोंङो गारि मथर बा जोंङो साइखेल बेफोरबायदि सालायो बेफोरबायदियाबो जोंना माने गोबां हाब्रुजों ओ सालाय सोमबाय थायोब्ला थाब थाबैनो गाज्रि जायो लोगोसेनो माने गोबां उसुबिदा जानानै फैयो आरो जोंना लामा सामाफ्रा मोजां नङाब्ला ओ बेफोरबायदि ला मा सामाखौ मोजां खालामनो थाखायथ जोंङो जों माने गामियारिफोर खौसे जानानैबो जोंङो बेखौ लामाखौ जों बानायनानै लानो हाया बेनिखायनो माने जोंङो ओ बेफोर-बेफोरनि बागैहाय माने सरखारनि फारसे आर'जलाइ होनानै खौसे जानानै माने सरखारारनि फारसे आर'जलाइ होयोबा ओ थारैनो बेफोरबाय दि लामाफोराहाय मोजां आव फैगोन होननानै आं सानो मानो होनना बुंङोब्ला ओ आथिखालावथ' माने ओ बेफोरबायदि जेंनानि थाखाय मोनसे नङा मोनसे सुस्रांनायनि राहा लामाथ' थाखायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ
फैयाब्लाबो माने बियो जुदि आर'जलाइ ग' होनानै दोनोब्ला ओ उननि समाव जागोन होननानै आं सानो आरो औ दायो जोंहा औ नंगौ नों थां ओ रोगाथाय-रोगाथाय बा हान्था मे ला होननानै बुंब्लाथ' जोंहा माने थांलाय फैलाय सुबिदा आथिखालावथ' जोङो गोदो गोदाय माने हाजों-हाजों थांलाय फैलायनि सुबिदाखौ ल' जोङो बांसिन नुनो थाङोमोन नङा होमबा नोंथां ओ नाथाय आथिखालाव थ' जोङो ओ मा होनो मा होनना बुङो हाजों हा सिंजोंबो खारनायखौ जों नुनो मोनसै आरो अख्रां साजोंबो जों मोनो नुनो मोनसै आरो मा होनना बुङो बेयो दै-दैयारि हान्था मेला गोबां माने बेफोर हान्था मेलाजोंहाय जोङो माने दावबायनो हानाय हान्था मेला खालाम नो हानायखौ नुनो मोनो आरो ओ जेरै जोङो गाहाय बां सिन जोङो हा हा हाजोंनो हान्था मेला खालामो नङा होमबा थांलाय फैलायनि लामाफोरखौहाय बे औ बेबायदिनो माने गोबां ओ ओ आ थिखालाव माने गोबां सोलाय फैबाय बेफोरबायदि हान्था मेलायाबो जेराव जोङो हा सिंजोंबो जोङो हान्था मेला खालामनो हायो नङा होमबा आरो बेबायदिनो अख्रां साजोंबो जोङो जेरै ओ ओ अख्रां साजोंबो आथिखालाव हान्था मेला खा लामनायखौ जों नुनो मोनो दावबायहैनो हायो बेबादिनो ओ दिनैनि मुगायाव माने गोबां माने हान्था मेलायाहाय जौगाबाय आरो बेनि औ बेनि थाखायनो मा ने आथिखालाव सुबुं माहारिया थां थानाय थांना थानो थाखाय गोरलै जाबाय जेराव हान्था मे ला खालामनोबो गोबां सुबिदा फैबाय जिहेथु बेनि थाखायनो माने ओ आथिखाल मुगायाव इसे मा ने खस्थ' खालामबानो गोबां माने गोरलैयैनो थांना थानो हानाय राहा लामाखौ मोननो हाबाय आरो जोङो
औ नागौ नोथां
औ
थारैनो ओ नोंथाङा जि बुंदों ओ जोंहा दा गोजौजोंबो हान्था मेला जायो ओइ बेजों लोगोसे जोंहा दैनि गेजेरजोंबो जोंहा हान्था मेला जायो बेजों लोगोसे जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव बानायनाय जि हा दावबायनाय बा हायावना हान्था मेलाबो ओ थायो नुवा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
अ दा जोंनि लायरायनाया फां बांसिनै जेनेबा जोङो हान्था मेलानि सायाव लायरायबाय नालाय बेफोरबो गासैबो जोंनि जेंनायाव गोलैखासिगोन ओ लोगोसे जों जेरै ओ रेल गारिफोरनि हान्थामेला बेफोरो जेनबा गोबां लहा गोबां ओ एलुमिनियाम केमिकेल बेफोरजों बानायनाय जायो नुवा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
औ बैफोरनि ओ सुबिदाया माने इसोरनिया सिदा जायो लामा फ्रा गोथों जायो आरो बिसोरनि बिसोरो आरो ओ साननो थाङोबा बुंनो थाङो जेनेबा बुंनो थाङोब्ला बेसिनि लामाफ्रा ओइ जेब्लासिम सिदा आरो गोथों जाया बिसोर खारनो हाया नङा होमबा
औ औ नोंथां
जोंनि गामि ओनसोल बा ओ सहराव जे जोङो हान लामा जाय लामाजों जों हान्थि हान्थ हान्थ थाबायो बा जों बेजों हान्थियो नङा होमबा नों थां नाथाय बैफोराव जोंहा बां सिना गोबां उसुबिदा जेरै दिनै ओ हान्था मेलाखौ गोबां रोखोमनि बानायना होदों ओ जेरै ओस से लाइननि हान्थाामेला दङ गामि ओनसोलाव नै लाइननि बा हान्था मेला दं। लोगोसे ब्रै लाइन दाइन लाइनसिमबो जों हान्था मेला थायो नङा होमबा नाथाय गिदिर लाइन सहराव बांसिन जायो जेरै अब्लाबो जोङो माखासे लामाफ्राव जे ओ जोंनि हान्था मेला गेजेर गेजेर माखासे जोङो साब सिखोन बिबार लाइफां गायनानै बेफोरखौ साजायनांगौ ना होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
जे गेजेर गेजेर जोङो ओ जोंनि जानाय लोंनायखौ गारग्रा डासबिनफोरखौ बानायनांगौ जायो। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ इउस खालामनाय बायदिखौनो नुनो थाङा नङा होमा नोंथां। गोबां ओइ सुबुं माहारिफ्राबो गाव गावनो मा जानानै लोंनानै जेराव मेर राव गारनायखौ जों नुयो।
औ औ बेबायदिब्लाथ' औ औ नोंथां बेफोरखौथ' जोङो दाब से जायगायावनो जेराव ओ माने जोङो ज'मा दोननांगोन नङाब्लाथ' जोंना बेफोरखौ जेराव मेराव गारनानै दोनोब्लख बेथ' मोनसे आ फावा गेब्रेंनाय सोमजिहोनो हायो नङा होमबा।
औ
औ बेबायदिनो जोंनाथ' रोगाथाय रोगाथाय बा हान्था मेला थांलाय फैलाय हान्था मेलायाथ' आथिखालाव गोबां जौगाबाय
ओ गोदो गोदायथ' जोङो हान्थामेला रोगाथाय राहाफोरनिया माने गोबां थेलाजों बेफोरबायदि आथिखालनि बायदि गारि मथर ओ बेफोरबाय जोआ जोबोद खममोन आरो रोगाथाय राहा लामा होनना बुंब्ला रोगाथाय होननानै बुङोब्ला जोङो हान्था मेला होनना बुंबा बिदिनो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा सिम लांलाय लाबोलायनि थाखाय उसुबिदा जायोमोन थेलाफोरखौ बाहायोमोन गोबां नखरावनो साइ खेलआनो गैयामोन बेबायदिनि थाखाय जेंना जानायखौ जों गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर हान्था मेलाया जों बोद गोरलै गोरलै लामाजोंहाय फैबाय आरो।
अब्ला नोंथांजों जों रायलायनाया ओ बे समावनो दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां।
औ औ औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ दे